हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ-औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों फंसे खोथा ओ सावरायनो होनासो हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन्ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बर'फोरनि ओ मा होनो जानाय बर'फोरनि ओंख्रि एसे फोरमायना होनाय नोंथां?
औ बर'फोरनि जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि बर'फोराहाय गावनि आदब खायदाजोंहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौहायजायो। बेफोरनि गेजेरावनो मख'जाथाव मख'जाथाव ओंख्रिफोरनि मादावखाय जोङो नुनो मोनो जे ओ सबायजों साम' ओंख्रि बा सबबायजों दाउ बेदर बा सबायजों अमा गोरान बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर बहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो। बा अनला खारैजों औवा मेवा एबा अनला खारैजों दाउ बेदर बेफोरबायदिनो संनानै जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो जे ओ नारजिजों अमा बेदर जानाय बेखौहाय जों ओ माने बर'फोरनि गुबै मख'जाथाव ओंख्रि होननानै बुंनो हायो। आरोबाव दंबावो जे ओ बेफोरबायदिनो नाफाम बेफोरखौहाय जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो जाबोगासिनो दं। बेफोरखौहाय संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारैनि गोनांथिखौ जायो आरो नोंथां। बे हारिखौ बबेनि मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय जोङो थालिर आथिया थालिरनि फ्राय जिरनानैहाय बे खारैखौहाय ओ माने दिहुननानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। खारैखौहाय जोङो दिहुननो थाखाय गिबियावनो आथिया थालिरखौहाय दानफायनानै बेखौहाय जिरनो थाखाय जोङो लांदां जाय गा बा सान्दुं नांनाय जायगा मोजाङावहाय लांनानै बेखौहाय फिसा फिसा महराव जिरनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेखौहाय जोङो मोजाङै सान्दुं नांनाय बादियै फेन्स लानानै जोङो बेखौ मोजाङै सान्दुङाव फोराननांगौ जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बे जा आथिया थालिरनिफ्राय दाननाय जा मादा बे मादाखौबोोसावख'नानैहाय जोङो बेखौ फोराननानै ओ एसे मोजाङै रानोब्ला बेखौहाय जोङो लानांगौ जायो बेफोर मोनसे जायगायाव समायै थि खालामनानै बेखौहाय अर लागायनानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय बेयो मोजाङै खालामामोब्लाथाय जों बेखौहाय माबा मोनसे आयजङआव ओ लानानै फैनांगौ जायो न'आवहाय बेखौहाय जोङो दैजों एसे गिसि खालामनानैहाय गोबाव सम सिमबा उनाव जानो थाखाय जोङो बेखौ थिनानै दोननाय जायो माबा मोनसे आइजेंाव मोजाङै बारह हाबनो हायैफोरबायाददियै ओ मोजाङै खाथेनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजावहाय ओ बेखौहाय जोङो अनला खारैजों दाउ महराव संनो थाखाय जोङो गिबियावनो खारैखौहाय सरनानै लाग्रोनांगौ जायो बेखौहाय जोङो। माबा मोनसे आइजेंजों खरखा बा खुरैफोर जोंहाय गब्लं खालामनानैहाय बेखौ जोङो दै होनानै बेखौ सरनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खारै महराव ओ खारै ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारैखौ नांग्रोगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो अनला खारै संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरंनि गोनांथिखौ जायो। जा माइरंखौहाय जोङो नांगौ जखानि सोमनानै लानांगौ जायो बेनि उनाव बेवहाय जोङो ओ बेबायदिनो अनला खारैजों जोङो दाउ बेदर संनो थाखायबा सङोब्ला जोंनो दाउखौहाय मोजाङै गोदानानै बेखौहाय सा फायै सुनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो अनला खारैखौ संनो थाखाय जा सोमनानै दोननाय अन गुन्दै बा माइरं बेखौहाय जोङो अन गुन्दै महराव मोननो थाखाय ओ बेखौहाय जोङो दैनिफ्राय दैखांनानै एसे दैखौ सरद होनानैहाय जोङो बेखौ उवाल ब उवाल बा गायहेनफोरजोंबा थबसिजोंबा दिंखि जों जोङो अन गुन्दै महराव मिहि खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो बा देग्लिनानै लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ संनो थाखाय गिबियावनो ओ सारायखौहाय दैजों एसे ग्लब ग्लब दैखौ गोदौहोनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव बेहाय जोङो नांगौ बिबांनि खारै खौहाय होनानै बेखौहाय मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै लाफिननांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो नांगौ रोखोमनि बा नांगौ जखानि संख्रि बानलु बा खारै बेफोरखौहाय नांगौ नांजासे होनायनि उनाव बेहाय जोङो जा देरनानै लानाय अन गुन्दै बेखौहाय जोङो एसे सारास्रि सास्रि होनाय जायो बा खोस्लिजों एसे हायनानै मोजाङै गथा खालामनानै लानाय जायो जाहाथे जोङो ओ बेफोरो जा होनाय अन गुन्दै बेयो गथा गथा जाया बेनिखायनो जोङो खोस्लिजोंहाय बेखौ हायग्लुं हायग्लुं होनानै मोजां खालामनानै लानाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो एवफ्रानानै दोननाय जा दा-दाउ बेदर बेखौहाय जोङो होसननानै होनायनि उनावहाय एसे गोबाव संनायनि उनावहाय बेयो संख्रि बानलु बा मोजाङै खारै नाङोब्ला बेखौहाय जोङो जानो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जों बर' समाजावहाय ओ अनला खारैनि ओंथिखौहाय गावनि नेम खान्थि बायदियै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो नारजि जों अमा होननानै बुङोब्लाबो बेखौबो एखे रोखोमैनो जोङो नारजिखौ संनो थाखाय गिबियावनो नारजिखौहाय दैजों सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो नारजिनि जा भारा बेफोरखौहाय गारनानै साफा बासिनानै लानांगौ जायो। बिनि उनावहाय जोङो बे खौबो मोजाङै सुनानै लानायनि उनावहाय जोङो खारैजों एसे एवफ्रानानै लानांगौ जायो जाहाथे बियो मोजाङैनो गेब्लेनानै मोजाङै ओंख्रि महर जायो बेनि उनाव हाय जोङो एसे गेब्लेयोब्ला बेयावहाय जोङो दैखौ होनानै खारै संख्रि बा बानलु गासैखौबो नांनाय बादियै ओ जोङो साखि नायनानै बा नांनाय बायदि मोनोब्ला जोङो बेवहायबो होनो थाखाय जा बेदरफोरखौ एवफ्राननानै लानायनि उनावहाय बेवहाय जोङो गारसननानै होनायखौ नुनो मोनो। बेबायदियैनो गोबाव संनायनि उनावहाय बेखौबो जानानै जानो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जों सबायजों साम' संनो थाखायबो सबायखौहाय गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो। जाहाथे बियो मोजाङैनो ओ गुरै रैदुब जायो बा बेनि बाख्लाफोराहाय मोजाङैनो गुनानै थाङो बेखौबो जोङो संनो थाखाय बे बेबायदििनो लाहार फाहार खालामनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो साम'फोरखौहाय मोजाङै बेफोरनो खिथु बा खुगा थाखोनफोरखौहाय दाननानै साफायै सुनानै बेखौहाय एवफ्रनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो साम'खौ एवफ्रानानै लानायनि उनावहाय सबायखौबो खारैजों जोङो मोजाङै ओ एवनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय दैजों ओ गलाय मोन्देर खालामनानै बेखौ जों ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो जा दा एव हुफ्रामनानै लानाय जा साम' बेखौबो जोङो होसननानै होनायनि उनावहाय एसे गोबाव संनायनि उनावहाय बेखौबो जानो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां। बेफोरबादिनो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो जा बर'नि ओंख्रिफोर बेखौहाय संनानै जानायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन रायजोफोर बा गुबुन गुबुन हारिफोरजोंहाय सिनायथि म महरै मोननो हादों आरो जोंनि बे ओंख्रिफोरा बर'नि मोनसे मख'जाथाव ओंख्रि महरै बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि हटेल बा गिदिर गिदिर टाउन सहरफोरावहाय बेफोरखौहाय जोङो फाननायखौबो बा फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोरथ' गासै जों बर' हारिनिनो ओंख्रि गोजा नोंथां। बिदिनो जोङो मा होनो गुबुन हारिखौ खौ जोङो बिदि अनलाजों दाउजों एबा अमाजों नारजिजों बेफोरखौ जों दानाय नुवा आरो बिदिनो जों साम'जों मा होनो सबाय बेफोर ओंख्रिखौ जों जानायानानै नुनो मोना नाथाय ओ दा बांसिनानो जोंनि बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो हटेलफोराव फानो बिदिनो जोङो बिसोरथ' संनानै जानो रोङा नालाय बिसोरो बायनानै जायो नोंथां ओ बिदिनो औ खायसे खायसे मिथिग्राफोरा जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो नोंथां बिदिनो बायना जायो दानाथ' गोबाङानो हटेलफोराव मोननो हायो गुवाहाटिफोर जायगाफोरावबो जोङो मोननो हायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ गोबां जायगायावनो जोङो बिदिनो मोजां मोजां जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि संनानै जोङो फाननानै रां खामायनो हायो नोंथां। बिदिनो रां खामायनानै जों न'खरफोरखौ संसारखौ जों सोलायनो हायो आरो दा ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर गोबां दंबावो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो अनलाजों बिदिनो मा होनो अनला फाख्रि ना मा होनो बिदिनो लाइ लाइफोरजों औ सङोब्ला जोबोद गोथाव जायोोलाय जों दाउ आरो अनला बिदिनो बेफोरखौ सङोब्ला जोंना जोबोद गोथाव जायो आ रो नोंथां बिदिनो जोंहा औ बिदिनो जोंहा माने ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दंबावो बिदिनो ओ लाइ लाफा बिदिनो गुथा गुथ्रा खांथिंनानै जुदि लाफा बेखौ बांद्राय होयोबा बेखौ नाजोंबो जोङो संना जायो आरो नोंथां जोबोद माने गोथाव जायो आरो औ बिदिनो जोङो औ जोंहा बेफोर ओंख्रिखौ जोङो बर'आनो जायो। आरो बिदिनो गुबुन ओ हारिखौ जानाय नुवा जोङो ओ जोंना मा होनो बिदिनो ओ मुथ्रु बिबार ओ बेफोरखौबो जोङो नाजों संना जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला औ नाफाम नाफाम होनोब्लाथ' जोंहा नाफाम खौ जोंनि बर' ओ हारियाथ' गोदोनिफ्रायबो जाबोखानाय बानायनानै आरो दाबो जायो नाफामखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जों बर'फोरा माबायदि बानायो बेखौ ओ एसे फोरमायना होनि नोंथां नाखौ बायना एबा बा गुरना लानो फैनानै बिदिनो जोङो सायनानै सुनानै फोरानना दोननानै बिदिनो जोङो बेयो जुदि नाया बांद्राय खर' खर' रानद्रायनाय जानाङा नों थां एसे रानदबनाय जानांगौ आरो बिदिनो जोङो थास' गुगाखौ हाना लाबोनानै बिदिनो जोङो थास' बुगाखौ दुइ घन्टाबा ओ तिन घन्टा बिदिनो फोरानना दोननानै जोङो ओ बे थास' बुगाखौ जों आरो बेनाखौ जों जोङो देना लानांगौ मोजाङै नो ओ बिदिनो जोङो देना लानानै जोङो ओ बरयासे जोङो भैयाम एबा ओ औवानि हासुंफोर बानायनानै दोङो ओ सोना दोननो हायो आरो नोंथां मोजाङैनो ओ बे- फोरखौनो जों बर' हारिया ओ ओ मा होनो ओंख्रि जायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो समाबो जाना फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै औ औ